हेलौ दोंना नोंथाङा? हेल'
हेल'
हेल अ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों।
अ अ मा खा
खालामगासिन दं।
अ दं आं ओरैनो। नोंथाङालाय?
आङो नै गरमदों नालाय ओंखायनो एसे बाहेरायाव जिरायनानै दं दंफां सायाफोराव
अ अ अ नोंथांनि खबरहा, अ औ दहायनो जादों ओंखाम, नोंथाङालाय?
अ आंबो दहैनो जाबाय।
ए खबरफोरा माबोरै नोंथांना?
गासैबो मोजाङानो।
औ
एसे बिदिनो दानि
औ
बिदिनो माने फार्मिंफोरनि बारै रायलायनो बिदिनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा फ्रि दं ना?
अ अ दं दं नोंथां
औ
हेलौ
औ
खोनादोंना नोंथाङा मोजाङै
औ खोनादों
आं माने बारा नोंनिखो माने फार्स्टआव खोनायो ओमफ्राय उनाव बिदिनो माने खोनालाङा बिदि जादों
अ दायो मोजाङै खोनादों ना?
आबादनि सोमोन्दै ना औ रायलाय ओ रायलाय जागोन दे
औ
मा होनो नोंथां नोंथांला न'आवफोर न'आव आबाद मावो ना?
औ बिदिनो जोंहाबो माने जोंहा सिगांनिफ्रायनो बिदि मावबोबाय थाखानाय ना बिफोरो औ जोंहा आबौ आबौ फोरनिफायनो बि मावबोखानाय जोंहा बिदि खामानिफोरखौ मावोबाबो जोंहा गोबां‌ ओ
खोनादों ना?
औ खोनादों
अ
माने जोंहा दा माइ गायनायफोरबाबो खोथिया फुनायफोरबाबो जोंहा गोबां खामानिनो हायो आरोना दा
अ जोंहाथ' ओमफ्राय बिनि उनाव मा मा बिदिनो मा जेनेबा माइखौथ' जेनेबा गायखायो गासिबो जेनेबा
औ
माइ गायनायनि अनगायैबो जेनेबा गुबुन गुबुन बोथोराव जेनेबा गुबुन गुबुन मैगं थाइगं गायनाय जायो आरो नोंथा थांलाङा मा मा मैगं थाइगं गायनाय जायो?
जोंहा औ दायो जोंहा बानलुफोर गायनाय जादों आरो बिदिनो मैगं थाइगं राद गोबां गायनाय जायो आरोना बेफोरजोंनो जोंहा फेमिलिखौहाय एसे
न'खर संथानायनि थाखाय
औ औ न'खर सुंथानायनि थाखै आरो जोंहा बेफोरखौ हाथाय फोराव फाननाबो गोबां जोंहा
गोबां रां मोननो हायो आरोना ओ ओ जोंहाथ' बिदि माइबो बिदि आबाद खालामामनाय जाया आगोल खामोमोन आ माने गोबाव जि बोसोरोदो टेन इयार्स जाबाय खोमा बिदि खामानि बिदि आबाद मावैया आरो माइ गायिआ आरो जे गाया उम त आं बारा माइ गायनायनि बागैबो एसे मिथिगौ जेनेबा थेवबो एमान बारा मिनथिया आरो जेनेबा ओमफाय बिदि आबाद ओ मेगं थाइगंखोथ' जोंहाबो बिदिनो जेनबा नर्मेलि मानसिफोरा मा गायो जेनेबा बोथोर लानानै जे जायो बेखौनो गायो आरो
औ दायो जोङो अखा हानायफोराबो खम जाबाय दैफोराबो
खम जाबाय ओ दैफोराबो थानो ओमफ्राय आरो बिनि सायाव बो थोराबो जेनेबा बुहुत सेन्स जाबाय आगोलो दाबायदियाव जेनेबा सान्दुथ' जेनेबा दुं खायो थेवबो माने दाना माने अखाया माने बोथोरखोनो माने माबा खालामनो हाला प्रेदिक्ट खालामनो हाला दाना।
बिनियाव बिनि थाखायनो जोंहा दा माइ गायनाय
ओ।
से खम जाबाय आरोना।
खम जाबाय ओ ओ आरो माइखोबो माने जोंनिथिंबो आगोलो बे मा होनो बिदि माइ गायनायखौथ' मिथिला। बाद आङो नै एबार से सेकेण्ड टाइम नुनाय जाबाय आरो लास्ट इयारनिफ्राय नुनो मोनदों जों गामियाव माने इदि गायफेरामोन जेनेबा माइखौहाय ओ बे गोजां बोथोरावबोथ' गायनाय जायोना। बेखौ मा माइ होनोबाथाय बिदि गायफेरामोन आरो जोंनिथिं थ' दानिया माने दैज्लां बोथोरावबो एसे दैनि प्रब्लेम जायो नंङा होमबा? जेनेबा जि टाइमाव माने माइनो थाखाय माइ आबादनि थाखाय दै नांगौ बे टाइमावनो दैया जेनेबा रान जोबनानै जेनेबा थैजोबनाय जायो बिदि जादोंमोन आरो जोंनाव ओमफ्राय दा जेने बा जि टाइमाव आरो दै नाङा जेनेबा गायफुनाय टाइमाव जेनेबा जे दै नाङा बे टाइमाव खैथाफोरा दैबाना जानानै थैनाय। बिदि जादों आरो। ओमफ्राय बिदि गायनाय खौबो नुनो मोनबाय मानो होनबाथाय बिदि गायनायखौथ' जेनेबा जोङो बेलेग जायगा फ्रावसो नुनाय मोनोमोन आ
औ
होम।
ओमफ्राय औ खोनादों दे ओम।
औ।
ओमफ्राय मा मा माइ माइ माइ दङो बेखौ नोंथाङा मिथिगोना जेनेबा नाम मा-माइनि नाम।
दायो माने माइफोराथ'
हा?
खोनादोंना?
औ खोनादों दे खोनागासिनो।
औ आंबो माने बारा
आङो खोनानो मोननायाव आ रनजित, रन्जित ओ रन्जित माइ बिदि खोनादो ओमफाय बाहादुर ओमफ्राय निरन जन बे बे नोंसनिथि दंना गैया बिदि माइ फाय निरन्जन, मासुरिु, आसु माइ, जो हा
हेलौ!
ओमफ्राय बे जोसा आ जोसायाबो मोननै टाइप दं खोम ना?
औ ओमफ्राय बिदिनो मानसिफोरा माइब्राबो गायनाय जायो।
अ अ माइब्रा माइब्रा ओं।
औ
बिदिनो
बेफोरनोसै बेफोरजोंनो मानसिफोरा माने बेफोर खौ मावनानैनो बिराद सा माबा सापर्ट मोननाय जाबाय आरोना।
अ फायनेनसियेलि ओम
औ दायो जों गामियाव बांसिन माने बानलु गायनाय साफात गायनाय बेफोरजोंसो मावनानै मानसिफोरा जायो आरो ना। बांसिन जों बेफोर मावनायखौ नुबोबाय
अ सिरि मिथिगौ आरो बानलुनि आबाद मावनायखौ जों माने बारा मावा आरोना ओरैनो नरमेलि न'आव जानो थाखाय जेनेबा बिदिनो ओ जेनेबा फांसे फां नै बिदि फानलु बे मा होनो बे फान आलौ आलौ गोसा फानलुआ जोंनिथिं माबा होनो ओ बे-बेखौल'सो बे खौ बांसिन गायनाय जायो आरो बे फिसा फिसा फानलुआ बे लोमजाबा जे बेखौ जाना जाबाथाय मोजां जायो गुजुबाथाय माने गगा मोनबाथाय बेखौ बेखौ आरो बेखौ बांसिन माने माबानाय जायो आरोना गायनाय जायो ओमफ्राय बाखि बिदि फानलौनि बिदि आबाद मावनाय नुनो मोनो आरो नोंथाङा मिथिगोन नामा फानलु आबादखौहाय माने माबायदि जोथोन लानांगौ जेनेबा
बिराद माने औ खोनादों
अह दाथ' माने दैज्लां दै अ आं माने नै इखौसो सोंनो नागिरदोंमोन आरो
औ दाथ' बानलुआ दाथ' गैला माने जेनेबा दा थ' गायनाय जाथ'आसै आरो
आ
बिदिनो ओमफ्राय माने इदिनो बिराद टाइम जेब्ला माबानि टाइमानो एसे गोजां बोथोर हां बिदि समावहाय बिराद मानसिफोरा माने बानलु गायदों। बिदि आरोना बिराद बिराद मानसि माने मावनाय जादोंमोन आरो। बानलु गायदोंमोन ओमफ्राय बेवहाय माने बिदिनो दै लुनाय दैया हरनाय बिदि आरो बानलु खानाय बेफोरावनो माने बेफोरखौनो मावनाय जादोंमोन आरो ओमफ्राय दायो दानि टाइमाव माने मानसिफोरा माइ गायनानै दं आरो माइ गायदों हुदों बेजोंनो माने मानसिफोरा फैसा खामायदोंमोन आरो औ
ओंखायनोथ' सों नायिरदोंमोन खि बे दाथ' अखा बोथोरनि टाइम नङा होनबाथ' आं सा न्दोंखि बेबायदि बोथोरावहाय माबायदि जेनेबा माने गायो बा बिदि होननानै सोंनो नायदोंमोन नोंथांनाव
उ ओमफ्राय बेनि अनगायै आरो मा मा नोंसनिथिं जेनेबा गामिफोराव मा मा गायबावो बिदिनो मा मा आबाद खालामबावो
दायो माबाबो दङ जुखामफोरबो गायो होमबाबो दा गायथ'वासै आरो बेफोरखौ होमबा बो जोंहा बेफोर आफाद माबाफोरखौ मावनाय गायो आरोना जुखाम गायो सोरबा बानलु गायो।
जोंनि थिंबो जुखाम गायबाथाय बे बान्दरफोर फैयोना फैया नोंसोरनिथिं बिदि माने
औ बिदिथ' फैनाय जाया आरो माने जोंना जायगाया एसे खुला नालाय ओंखायनो बिदि बांद्राय फैनायफोरा जाया आरो
जोंनाव फैयो माने दानाथ' गोजां बोथोराव माने जेबो आबादखौनो मावनो हाया बायदि फानो आरोना पानिलावफोरखौबोहाय बे पानिलावखौ सिनायोना नोंथाङा?
औ
बे बानिलाव फोरखौबोहाय मैथाफोरखौनो मानि जालां जोबो। बान्दराहाय फैनानै जुखामगोन थ' जुखामखौथ' दोनखाया बिसोरो ओमफ्राय बिदिनो बे आबादनिखौबोथ' जागोन जागोन ओमफ्राय न'फोरावबो फैनानै मानसिफोरनि बे माइरंफोरखौबो जालांजोबगोन न'आव जा दं माबा आलु सालु गासिखौबो बिदिनो खालामलांजोबो बिसोरो
अह जोंनिथिं बेफोरखौ माने बेफोरबादिखौ नुनो मोनो आरोना जोंनि
ओ जोंनिथिंबो आगोल बिदि नङामोन माने बिदिनो दा हाग्राबारिफोर खौबोहाय बहुत माने बिदिनो दानस्रांनाय जाबायना मानसि रा थ' बिसोराबो माने थानो थाखाय जायगा गैला बायदि जालांबाय आरो गिदिर गिदिर हाग्रा बारिफोरखौनो बिदि बिदि माबा जोबनाय जाबायना।
औ जोंथिं दायो माने थास'फोरबो बिराद जानानै दङ बेफोरखौबो मानसिफोरा गायनाय गायो। आरो ना गावनि गावनि न'फोरावहाय।
अ
जोंहाथ' गायो माने थास' गायनायफोर माबा फोरबो हालदै हाइजें बेफोरबो दंनाय जायो ओमफ्राय बिराद मानसिफोरा माने साफात गायनानै खामायनाय जादों दानि
ए ओ ओ दे नोंथां होमबा समाबो जाबाय दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ औ दे जोंना
उनाव मालाबा सम लानानै रायलायबावगोन नोंथांजों। औ
बिराद गोजोननाय थाहरबाय
अ अ गोजोनथों नोंथां।
औ गोजोन्थों